औ नोंथां खोनादो ना
खोनादोंना नोंथाङा औ औ खोनादों दे मा खालामदों नोंथां दा
दा नै ओरैनो रेस्ट लाना दंथयो
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो
आंबो इदिनो नै दासो ओ बेलासिनि दसे साहा लोंनानै रेस्ट लागासिनो
औ औ दे दे दे थिगानो बाखि खौरांफोरा मोजांबा
औ खौरांङा मोजां दे नों
अ अ आंनियाबो मोजां खौरांङा मोजांथ
अ नोंथां होमबाना दा जोङो बेरायनायनि बागै सावरायनोसै
औ सावराय जायो
औ दे दे होमबा नोंथांखौ आं सोंनोसै नोंथां ओरैनो दा अबे अबे जायगायाव बेरायखो आरो नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो नामा
बेरायनायाथ आंङो एबार बोसोरावहाय बारा बेरायाखै खिन्थु आगोल बोसोरफोरावहाय गोबां बे -रायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेरायनो होनबाथ आंङो जोबोर मोजां मोनो मोननायालाय गुबुन जायगा नुयो नालाय बा माने आं बेरायनो मोजां मोननाया गुबुन जायगायाव मोजांसिन मोनो आरो लकेलनिसाय बिदि आरो बेनिफ्राय ओरैनो
ओरैनोम ओ नोंथाङा मा मा जायगा बेराय फेरखो
अ आं बेरायनाया ओरैनो जेनेबा जोंनि सा सानजा भारतनि होनबाथाय बे माबाखो अ फार्स्टआवनो शिल्लं बेनिफ्राय त्रिपुरा मिज'राम अरणाचल
औ औ
बेखिनिखो बेरायबाय आरो बेनफ्राय नागालेण्डखौसो मनिपुरखौसो थांङाखै आरो ओमफ्राय जाहा जाहाज ओ जेनेबा खोला भारत बुंबाथाय आ अन्ध्र प्रदेश तामिलनाडु ओमफ्राय कर्नाटका बिनिफ्राय आ बर्तमान बेखिनियानो बेनिफ्राय आरो बे
औ औ औ ओरैनो नोंथाङा दा इ खिन्द जायगा बेरायनानै अबे मोनसे जायगायाव माने साबसिन आरो मोजांसिन एक क्सपिरियन्स मोनखो
अ अ आं मोजांसिन मोनो बे मेगालयाखोनो मोन्दों आरो बे मेगालयाव बेरायनानै
उम मा मा नुुबोनानो नोंथाङा ओ गोजोननाय मोनखो गोसोखौ नो
औ आं गोजोननाय मोननाय जायो, बे बिनि ओ ओ गुबैहै बिनि मिथिंगायारि आ माबाफोरखौ बिनि मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ आरो बिनि बोथोरफोरा जिहेथु थान्दा मोज मोजां थानानै मोजां नाङो बेफोर खौ जोबोर मोजां मोन्दों आरो मेगालयनिखौ औ माने बेहाय गोबां समावनो थामाने गुसु थायो आरो बोथोरफोराव होबाय थायो नालाय ओ बे सेराप हा मौसिनराम बेफोरखिजा गुसुआ बांसिन थाबाय थायो आं माने बेफोर जायगायाव बांसिन बेरायदों नालाय, ओंखायनो मेघालयनि बेफोर जायगाखो मोजांसिन मोनदों आरो
औ ओं
ओरैनो बाखि गरम हिसाबैबाथाय जाहा त्रिपुराफोराबो गरम नालाय बेखौ गरम मोनदों इनिफ्राय बिदिनो, बे जेनेबा खोला भारतखैजाय इसे खायसे खायसे जायगायाव गरम मोनदों आरो
औ औ,
इनिफ्राय बाखिथ' बेरायनानै मोजां नाङो, बे ट्रेनाव ज' ज'यै बेरायहैबा मोजां नाङो,
ओं आरो लोगोफोर थाफाबाथ' गोसोआ जोबोद मोजां मोनो औ दसेनो समा बारग'लाङोबो ओम आरो जोबोद, बुरजा माने ओ मेमरि हिसाबै थायलां आर
थालाङो थालाङो औ औ माने गोसोफोरा स्रां जायो आरो जायगा बेरायबा, जिमाननो जायगा बेरायो मानो औ औ गोसोफ्रा स्रां जायो ओम ओम गोदान गोदान जायगा नुनो मोनो गोदान गोदान जायगा नुय गोदान गोदान मानसे लोगो मोनो बेखायनो मोजां नाङो आरो जेनेबा,
ओम ओम
गोदान गोदान आइदियाफोर ओ सोलो बुदिफोरा गोसोआव फैयो आरो जेनेबा,
औ औ ओम
नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना ना बेरायनानै?
आंथ' बेरायनायखौ जोबोद मोजां मोन नो औ नाथाय समजों बोथोरजों मिलाय, थाखाय आङो गोजान जायगायाव दिनैसिम थांनो मोना खै जायखिजाया शिलं ओयद शिलं मेघालयाफोरावथ' थांबाय, गुवाहाटि औ बिफोरसिम थांबाय नाथाय, ओ सम बोथोर मिलायनि थाखाय थाङाखै ओरैनो बाथ' जोबोद जोंनि बाक्सायाव बाक्सायाव पिकनिक स्पट जोबोद बुरजा दं दा
औ औ
यो बुंनो थाङोब्ला दारा दारागाव सकि आरो दैजिमा, औ दैजिमा बेफोराव थांनानै आङो मोजां मोनदों, आरो बेफोर जेसे जायगा बेरायदों दिनैसिम, माखासे पार्कफोर गुवाहाटिनि शिलंनि गिर्जाफोर आङो सब सबसे मोजांखौथ' दा शिलंखौनो मोन्दों,
औ औ
आं शिलंआवथ' बुहुदबार थांखांबाय, औ औ ओमफ्राय बिदिनो आङो, बेस्टखौथ' होननो थांङोब्ला मोजांसिनखौ आंङो गोलोम बोथोराव थांनायखौ साबसिन मोनदों आरोना गावनि साननायाव। ना गोजां बोथोराव थांनाय समाव आंङो जोबोद खुवाफोरजों बारा माने लामा सामाफोरखौ मोजाङै नुलांनो मोनाखै नुथायाइफोरखौ।
औ औ।
बेखायनो गोलोम बोथोराव आरो ओ माने बारा गरमबो जाया। अखाबो थाइफ्रिबाय थाखायो अबयसे ओंखायनोथ' बेरायनोबो मोजां। आरो नुथायाइफोराबो जोबोद मोजां जायो आरो सेभेन सिस्टार्स पलावबो थांखांबाय। उम उम बेफोरथ' जोबोद साब नायनो साफाखा उम जोबोद गोसोआ माने फुरा गोसो गोजोन मोनखायो आरो।
औ ओमफ्राय ओरैनो बेरायबा नोंथांङा माबायदिहै बेरायना मोजां मोनो?
बेरायनायाथ' ओ होननो थांङोबा बांसिन गारिजों थांजायो। औ औ माने ओ माखासे आं जेराव थायो बिनिफ्राय बै जायगासिम थांनोखौ एसे गोजान जायो नालाय बांसिन आं गारिजोंनो थांनाय जायो आरो उम उम उम।
बेनिफ्राय राहा बाखि बेरायनानैथ' बिदि मोजां मोनबाय नालाय नोंथाङा। बेनिफ्राय बेरायनो थांनाय समाव मा मा जानानै मोजां मोनो बा मा मा नायनानै मोजां मोनो बांसिन नोंथां?
ओरैनो दा बुंनो थांङोब्ला चिलंआव मेघालया जेनेबा बेयाव थांनाय जायोबाथ' बांसिन ओ मोनथिनो थांनायखौथ' ओ जुखाम सावनायखौनो आंङो बांसिन खोनायो नुयो आरो ना।
माखौ होनदों?
जुखाम सावनानै जानायखौ। बेखौ आं बेखोनो बांसिन मानसिफोरा जुदि सोरनावबा सोङोबा बांसिन बि खौनो होनगोन मानसिफोरा।
नंगौ नंगौ।
आरो आंबो नुदों जादों इखोनो मोजां मोनो उम गोथावखा बुस्थुआबो टेस्टआबो ओं उम।
बे जेनेबा एसे गुसु समाव गुसु टाइमाव माने बे गुसु जाबाथाय बेफोरखौ जानो मोजां नांङो आरो।
औ औ औ उम आरो दारागाव साइडखि थांङोबा ओ बिराद मोजां आरोना माने हाजो एरिया पाहार आरो बुंनो थांङोब्ला दै बाज्रुम दैबो होबै दै हैबोनाय जोबोद माने मोजां आरोना। ओरैनोथ' दारागाव थानाय बायदियाव ओ दंङ इदिनो उम हाजो सायाव गाखोनाय मोनसे ओ माबा खालामदों ओ थियारि खालामगासिनो दा इसोरो आं नुहैनायाव आरोना आं नुहै थांनाय हिसाबै ओमफ्राय बिदिनो रुपवे
औ दंङ अ।
ओं औ बेफोरबायदि ओमफ्राय माखासे हें ब्रिजफोरबो खालामनाय जादों गोदानै।
औ औ।
गराय गाखोनाय बांसिनथ' ओ गोजां बोथोराव मानसिखौ पिकनिक जानाय नुयो। ओमफ्राय नै दा गोलोम बोथोराव आरो बांसिन दुगैहैनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ बेहाय हरबो थाजायो नामा नोंथां?
हर थानाय केपासिटि दा खालामदों ना खालामाखै आं बेखौ। माने सानावसो थांनाय जायो नालाय। बेफोरबायदि बुस्थु माने नुबोथ'वाखै आरो ना माने। जे दिनैसिम मोनथिथ'वाखै ओ ओरैनो नोंथाङा बेफोरबायदि पिकनिक स्पट बबे बबेयाव थांखांखो।
पिकनिक स्पटा आंङो आं बारा थांनो बायो पिकनिक स्पटफोराव बारा थांफेराखै। आंङो ओरैनोथ' आं बे पिकनिक स्पटफ्राव थांबाङानो मानसिया थांनायालाय ओमफ्राय ओरैनो जायगा बेरायनानैल' मोजां मोनो आं मोननायालाय माने पिकनिस्पटफोराव मानसि बुरजा थायो नालाय। थांबायो बे पिकनिक स्पटफोराव मा जायो? बे मेथाइ दामो गोसा गोसा मोसायो औ ओमफ्राय खायसे खायसे आरो जानाय लोंनायजों बे हालला खालामो नालाय रायलायनाया बारा जायो सोरनिबा मो सानाय मुसुरनाय बिदि
औ
थांनो बायो आं बेफोराव बारा मोजां मोना आरो थांनानै खिन्थु ओरैनो मालाबा भुलावनो थांफ्लांबाबो बा मोन बबेबा जायगायाव बेरायहैबा आं माने ना बेदर जानो बिराद मोजां मोनो आरो।
नोंथाङा ओरैनो मा फिथाइ सामथायाइखौ जानानै माने मोजांसिन मोनो।
आंथ' माबाखौननो मोजांसिन मोनो बे थाइजौ गोदै थाइजौखौ जानानै मोजांसिन मोनो आरो। जानानै औ गोदैबाथाय थाइजौखिन्थु गोखैबा मोजां मोना आरो। गोदै जानांगोन थाइजौआ होमबाथाय बेजेया खम बिदि गिदिर बेखौ जाना मोजां मोनो आरो फाननाय बेफोरखौ सानैसो खालि थांब आं दानो बेफोर फिसा फिसौ बेसादफोरखौ जाबाय थानो बायो बेै माबाखौल' मोजां मोनो आरो। आरो आंङो बे ना बेदरखौ एकदम माबलाबा सावनाय मालाबा एवनाय
औ खासियास
मोजां मोनो औ औ औ औ बेफोरखौ मोजां मोनो आरो। जै जोंहा बे खोला भारताव थांबाथ' नों जेनेबा थालिर बिलाइयाव ओंखाम जानो मोजां मोनो। बिदि आरो
ओरैनो नोंथाङा भुटानाव थांखांबाय नामा?
भुटानाव आं औ थांबाय।
ओं ओरैनो भुटानाव। थांनानै मा मा माने नुथाय नुबोखो? आरो मा बुस्थुखौ बांसिन सोमोहाब हाबखो सोमाहाबबोखो नों बिथांखौ
बिसोरनिया भुटानाव थांनानै आं बिसोरनि जानायखौ मोजां मोनोबोदों फार्स्ट खोथा। बे बेदर एसे गोरान गोरान मोनो नालाय बिसोरनिखौ मोजां मोनो। जानानै एवनायफोरखौ बिनिफ्राय आरो बे थांनानै मोजां मोननाय मोजां नुनाया जाहैबाय बिसोरनि न'। बिसिनि न'खौ आं जोबोर मोजां मोनो आरो बिसिनाव मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय भुटाननि न'फोर
नोंथां जोंना समाबो जाबाय। ओमफाय आं नोंथांनिफ्राय मोनथियै खोथाफोरखौ जोबोद मोनथिनानै जोबोद
औ औ दे दे दे थिगानो औ दे जागोन दे नोंथां।